हेल'
औ
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
नोंथाङा दा दसे सम दंब्ला आंजों गोजोन थासारिनि आयदाखौ लानानै रायलायनो सानदोंमोन
औ दङ नोंथां रायलायजागोन
ओम बे गोजोन थासारि होनोब्ला जोङो माबायदि निजाय निजि निजायनि जिउ देहाखौ लानानै माबायदि न'खर दालांनांगौ बेनि गोजोन थासारिनि सायाव जों सा-सावरायगोन। नोंथाङा बिनि सायाव माबा फोर गोख्रों बिबुंथि होनो सानो नामा
औ ओ सिगाङावनो नोंथाङा बुंनानै होग्रोदो ओ दसे समनि उनाव आं बुंगोन
ए होमबा नोंथां खोनासं गोजोन थासारि होनोबा जों आ परियालनि फेमिलिनि गासैबो सुबुंखौनो जानाय लोंनाय मावनाय- दांनाय खामानि दामानिफोरखौ सम मथे मावलांनो थाखाय थिननो हानांगोन आरो गोजोन थासारि होनोबा जों जों जोंनि न'खर गामि ओनसोलनि न'खर परियाल बा साखाथि फाखाथि जेसेबां मोजां गाज्रि थानाय माबा गाज्रि मुवाफोर थादोंब्लाबो बेफोर मुवाफोरखौ बोसाबनानै गावनि थासारि खोन्दोखौ मोजाङै साब -सिखन लाखिनानै दंफां-लाइफां गायनायजों लोगोसे जानाय उन्दुनाय थानाय बेबायदि खामानिफोरखौ ओ सम मथे मावलांबाय थानांगोन लोगोसे जोङो सुबुं हारि हिसाबै सुबुं माहारिया गोरों हि हिसाबै जोङो गोजोन थासारि बानायनो गावनि परियालनि लोगोसे न'खरनि बेंखननाय जायगाखौ लानायजों लोगोसे एक्सारसाइस देहानि थाखाय एक्सारसाइस बा जगाखन खालामनायनि बो बेबसथा खालामनानै लाखिनो हागौ। दा जों थासा थासारि होनोब्ला जों गावनि देहाखौ ओ गिबि गिबियावनो मोजाङै लाखिनांगोन गावनि देहाखौ मोजाङै लाखि नायनि ओंथियानो जाबाय गावनि देहाया मोजाङै थाब्लासो नों मालायखौबो मोजाङै ए बुंनो हागोन बा खालामनो थिननो हागोन मानो होनोब्ला जोंनि देहायाव मोजाङै जानाय- लोंनाय थानाय बेबायदि उन्दुनाय बेबायदि हुदाफोरखौ जों जुदि सम मथे खालामब्ला लाङाब्ला जोंनि गोजोन थासारिनि ओ सुबुं समाजनि आरो गावनि आरो माहारिनि आरो रायजोनि जेबो खामानि ओ मुलाम्फा जानाय नङा होननानै आं सानो गोजोन थासारि होनोब्ला जों बेखौबो साननो हायो यो जोंनि सोरगिदिं न'खराव थानाय बारिखौ साब सिखन खालामनायजों लोगोसे मोजां दंफां मोजां दंफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों बे गोदोर बारिखौ बानाय नायनायनि लोगोसे जानाय फिथाइफोरनि दंफांखौबो बांसिन जोङो गायना लानायनि बेब'स्था खालामना हागौ आरो बेबायदि बि परिबेक बेबायदि सिथुएसनावसो जोङो गोजोन थासारि बिदि होनना बुंनो हागौ
औ
बिनि गेजेराव बिनि गेजेराव जों नुबोदों गोजोन थासारि होनोब्ला गामि ओनसोलाव जोबोर खमानो थानो हायो खमानो नुनो मोनो मानो होनोब्ला गामि ओनसोलाव थानाय जानाय आरो जायगा फोसाबनायफोरा बारा ओ नुबाय थानो मोना लोगोसे टाउन ओनसोलावबो गोजोन थासारिजों दाबायदि ए समाव जों नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला जाबर जुथर गारनानै गासैबो जायगाखौनो गाज्रि गारनाय गाज्रि खालामनाय आरो बे गाज्रि बेसाद गारनायनिफ्रायनो सेवनानै मोनामनाय आरो बे मोनामनायजोंनो बेक्टेरिया बारिलांनानै मानसिनि देहा गाहायाव मानसिनि जिउ सोलेराव हाबनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बिनि गेजेराव आङो जोंनि गामि एरिया गामि ओनसोलाव खिन्थु बांसिन सुबुङानो गोजोन थासारि हिसाबै थानायखौ नुनो मोनदों नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदि गामि ओनसोलनि बा टाउन ओनसोलनि गोजोन थासारिनि सायाव माबाफोर नोंथाङा गोहो होम बिथिं होनो हायोब्ला आंबो सुखुनाय मोनगौमोन नोंथाङा फंनैसो बुंहरलाय
औ हागोन नोंथां औ बिदिनो जोङो गामि ओनसोलावहाय जोङो सुबुंफोरखौ सम बादियै जोङो खामानि मावलांनायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो ओम बिदिनो ओ गावबा गावनि खामानिखौहाय जोङो गामि ओनसोलाव ओ समजों लोगोसे से जोङो मोजाङै मावलांनायखौ जों नुनो मोना। बिदिनो ओ गामि ओनसोलावहाय ओ सुबुंफोराहाय जोङो ओ बिदि जोङो फुंनि समाव जोङो सिखारनानै गावनि देहाखौ गोग्गो लाखि बेनि थाखाय जोङो ज बिदिनो थाबायनांगौ आरो जोङो फिल्ड बायदिफोराव थांनानै जों देहानि थाखाय एक्सारसाइस बायदि खालामनांगौ नाथाय जोङो बेफोरबायदि खालामखौ जोङो गामि ओनसोल सोलाव एसेबां जों नुनो मोना औ बिदिनो ओ खायफा-खायफा सुबुङाल'सो जोङो बेफोरबायदि फुंनि समाव सिखारनानै फुङाव सिखारनानै ओ बिदि एक्सारसाइस खालामनायखौ जोङो ओ गोबां गोजों खम नुनो मोनो।
बिदिनो आरो गावबा गावनि ओ थानाय ओ जायगाफोरखौबो एसेबां जों साखोन सिखोन लाखिनायखौ जों नुनो मोना। खायफा न'खरावल'सो जोङो बिदिखौ जों नुनो मोनो ओ गोबाङानो ओ बेफोरबो जोंनि गामि ओनसोलावथ' न नख'रफोरा बांसिनै ओ औवानि बेराजों ओ लुजानाय जायो नङा होमबा नों थां बिदिनो जोङो गोबोरखि बायदि हा होनानै जोङो ओ न' लिरनानैहाय जोङो बिदि थानायखौ नुनो मोनो गामि ओनसोलाव बांसिन ओ बिदिनो ओ दंफां-लाइफां आरो ओ बायदि रोखोमनि दंफांफोरनि ओ बिबाङा गोबां जायो जोंनि गामि ओनसोलाव। आरो दाखोर दालानि अनजिमाया ओ गोबां जायो। बेफोरखौ जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरखौ ओ जोंनि मोजांनि थाखाय जों बेखौ हाखर जावनानै फबनानै जों बेखौ फेसेव फे सेवनानै दोननांगौ ओ नाथाय बेफोर खौहाय जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन जोङो बिदि साखोन-सि खोन खालामनानैहाय
नंगौ।
बिदि फबनानै दोन्नायखौ जों नुनो मोना जोङो बेखौ सावनायखौ बांसिन नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओ दाखोर दाला आरिफोर सावोब्ला जोंना कार्बन डाइ अक्साइद गेसनिबो बिबांआ बाङो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनो ओ-ओ मोजां अक्सिजेन नांगौब्लाथाय जोङो दंफां लाइफां गायनायजों लोगोसे जों जोङो जोंनि थासारि थाग्रा जायगाखौबो जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन। ओ बिदिनो ओ जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव थाम्फै आरिफोरा गोबां जायो बे फोरनि जाहोनावहाय ओ थाम्फै अरजानाय बायदिफोरनि जाहोनावनो जोंनि ओ देहायाव बेराम जानो हमो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ बेराम आजार जानाय लोमजानाय आरि जाब्रब'बाय थानायखौ जोङो ना बेफोरबायदिनो
ओ जोङो ओ गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि गोजोन ओ थासारिखौ लानानैहाय जोङो गोबां खम नुनो मोनो आरो नोथांआबो फं आरो फंनैसो बुंनानै होबावदो
नोंगौ नोंथां नों जेरै बुंदों गोजोन थासारि होनोब्ला जों गावनि थानाय जायगा परिबेस आरो गामि ओनसोलखौबो साफा साफा खालामनानै दोननाया गोनांथार।
औ नंगौ।
लांदां जायगाफोराव जानो हानाय फिथाइ मोजां बिबारनि मोजां बिलाइनि दंफां गायनो थाखाय जों बेबायदि हाबाफारिखौ लानांगौ। लोगोसे गोग्लैनाथ' थासोनाय लांदां हाफोराव ओ दंफां-लाइफां गायनानै समाय खालामनांगौ बे दंफां-लाइफां गायनायनिफ्रायनो जों अक्सिजेन मोननो गोबारै जों मोननो हागौ आरो बे अक्सिजेननिफ्रायनो जोंनि देहा देहा मोदोम मानसि सोलेराव मोजाङै जे नुनो मोनो आरो मोजां बेमार आजारनिफ्रायबो जों बारग'नो हागोन बेबायदिनो बयबो सुबुङा गावनि गावनि गामि आरो गावनि लोगोसे ओनसोलखौबो बेबायदि सानोबा जदि सानफुंनो हायोबा बेबायदि मावनो हायोबा गोजोन थासारिया निस्सय बयनिबो थाखाय मोजां जाना फैगोन आरो बे गोजोन थासारिनि बेलायाव जोङो आरो साइन्टिफिकेलि नायनानै मोजां सावरायनो हागोन मानो होनोबा जोंनि आखायाव गोबां सम दं आरो बेबायदि गोजोन थासारि थानोब्ला मानसिया गावजों लोगोसे गावनि गामि गावनि नखर गावनि साखाथि फाखाथि थानाय जाबोर जुथुरफोरखौ ज खालामनानै सान्दुं दुंब्ला उनाव सावखांनानै हांगार खालामहनानै बे हांगारनिफ्रायनो आरो फोथाराव हैनानै खेथि आबाद मावनाय
औ औ
खेथिफोरनिबो मोजां खामानि मावनो हायो आरो खेथि आबादनि मोजां जानायाव बियो मदद होगोन बेबायदिनो जोङो गावनि नर सर गामि ओनसोलफोरखौ साफा स लाखिनानै जोंनि गोजोन थासारिखौ बाहायनो हागौ नोंथां जों दिनै नोंथांजों लानाय आयडयायाव बे गोबारैनो रायज्लाय सलायबाय आरो दिनै समाबो बारा जाना फैबाय होननायखाय दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों